नोंथां
हेलौ।
मा खबर नोंथांना?
आंना खबरा गेजेरावनो।
मोजांनोथ'।
औ
ओमफाय मा खालामगासिनो दायो
आङो नै ओ ओंखाम जाखांना जना दङ
हा
ओं ओंखाम जाखांना जना दंङ
आं दायो नोंथां आं नोंथांखौ जोंनि बर'नि अमाखौ बोरै फियो बेखौसो आं नोंथांनिसिम रायलायनो थाखाय फैनाय जादोंमोन
औ
औ स नोंथाङा रायलायनो हागोन ना औ होमब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा अमाखौ मा मा रोखोमनि अमाखौ जेन बांसिन फिनाय जायो जेरै एम सियार अमा आरो बिदिनो लकेल अमा नोंथाङा बिनि फारसे बुंनो हागोन नामा
जोंनिथिंथ एम सियारखो एसां बारा फिनाय जाया ओ हानद्रेदाव हमना ला फर्टि पारसेन्ट आरो ल लकेलखौबा हले ओयटि पारसेन्टखो फियो हनद्रेदाव
आदसा आदसा ओमफाय ओ जेनेबा अमाखौथ हाथायाव जोङो बायनानै लायनाय जायोथ
औ।
औ अब्ला मो ओ बायनानै लायनाय समाव जेनेबा माबायदिया मोजांसिन जायो नोंथांङा इसे फोरमायनो हागोन नामा
बाददिसिना मोजांसिन जायोमोन ओ
औ बबेसिना मोजां जायोथ ना
औ
नंगौ थिगानो ओमफाय ओ जेब्ला जोंङो अमाखौ बायना लाबोगोन अब्ला आंङो गोबांखौनो नुनो मोनो जेन गोबाङा बिदिनो बस्था एबा मनाफोराव सोना लाबोयो जेन बेखो आरो खायफाया खआव सोना लाबोयो स दायो ओ बेखौ खवआव सोयो सोनाया मोजां जायो ना बेखौ जोंङो बस्थाफोराव सो नानै लाबोनाया मोजांसिन जायो
आंनिबा जोंङो ओ अमाया अमाखो ओ खआव सोना लाबोनाया मोजां मानो होनबोला बस्थायाव सोबोला हांबो मोना माबो मोना दायो आरो गर ओ सामार भेकेसननि गरम नालाय बेजों आ ओंखारनो खआव सोनाया मोजां आरोना
औ खआव सोनाया मोजां मानो होनोब्ला ओ खआव सोबोला अमाया जेबो बिदि खस्थ'बो मोना आरो बेजों लोगोसे बिदिनो जेबो गाज्रि गोहोमबो गोग्लैयाना औ। ओमफाय नोंथां ओ आंङो बहत बिदिनो गोबां बिदिनो सुबुंफोरखौ खोनानो मोनो जेनेबा अमा दिनग्रा जायाखौ पाकायाव थानायबाला मोजां जायो होननानै नाथाय आंङो आंनि फारसेहैबा बेखौ बुंनो सानो जेन अमा दिनग्रा जायगाखौ जोंङो बिदिनो पाकानि बनायना होआलासिनो जोंङो हायाव दिननायानो साबसिन। मानो होनोब्ला जोंङो अमाखौ बिदिनो पाखाफोराव थालायनानै दिनोब्ला ओ गोबां बिदिनो अमा अमा फोरखौ आङो अमाफोरनि आइथिंखौ आं गाज्रि जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ स' नोंथाङा मा बुंनो सानो जेने पाकायाव दोननाया मोजां जायो ना बिदिनो हाब्रु एबा हायाव दोननाया मोजां जायो।
आंनिब्लाथ' हायावनो मोजां मानो होनबोला खायफाया हायाव दोननानै जेरै ओ बा आ बारिखौ जेरै दुमन्थियै बिदि अमानि लागै ओ जायगा बनायो आरो थिं दोनानै बनायो बेफोरबायदि खालामना होबा मोजां। आमफाय आरो ओ सरखारारनि जि थालायनाय बेखौ होनाया औ। माइ गोरोन्थि हिसाब दुगैयि जागोन मानो होनबोला ओ अमाया गरम बोथोराव माहाय दै होना होबला दुगैनाय बायदि खालामोथ'
औ औ।
ओ पाखायाव होबाथ' बियो गालिनगोन मागोन आथिं हामा जागोन मागोन। बिनि खुरां थायो। थ' ओ बिनि थाखाय हायावनो माबा बनायना होनाया मोजां आरो ना। औ
ओ ओमफाय आं बेखौ बुंनो सानो जेन अमाखौ जोङोंबा जोङो दायोथ' जेनेबा गरम बोथोरबो जाबाय
औ।
ओमफाय गरम बोथोर जानायाव गोबां अमाफोरखौ जेनेबा उन्दुनाय समाव अमानि मालिकआ अमासेयाव दै लुना होयो नाथाय बेयो अमानि सायाव गोबां दै गोहोम खोख्लैयो आङो गोबां बिदि अमा फोरखौ बिदिनो जिउ गोमानाय बेफोरखौबो आं खोनानो मोनो। औ आं नोंथांखौ बेखौनो बुंनो सानो जेन अमाफोरा जेथिया गरम बोथोराव बिदिनो हां मोना मोना जेन जायो बेयाव जेन नोंथाङा जेन दै गुसुफोरखौ जाहाथे अमानि मोदोमाव लुनानै दाहो।
औ
औ हायोब्ला अमा अमानि थाखाय एक्सट्रा बिदिनो हाखौ नोङो नोंथाङा एसे हाब गुटाइप खालामनानै अमानि थाखाय रेडि खालामना होनायानो साबसिन। ना नोंथां औ मानो होनो डाइरेक्ट बिदिनो गुसु गुसु दैखौ जेब्ला जों अमानि दैखौ लुयो अब्ला थाबनो गोहोम गोग्लैयो अ अमानि सायाव आरो अमाया बेमार जबाय
औ
औ ओमफाय ट' नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बिदि नो अमाखौथ' लायोना
औ
औ आरो नोंथांमोननि न'खराव अमा दंना गैया?
औ दोङो
दोङोथ' अब्ला बे अमानो अमानो बिदिनो आदारखौ मा मा होनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आंङो आदारखो औ सिगाङाव माने बयलार दाउनि बिबुखौ होदोंमोन
औ
गुन्दैजों लोगोसे बाद ओ अमाया ओ थाबायनो हायि बा मो दुमखो थिखांनो हायि जानायाव होथ'आ लासिनो थास'फोरखौ हानानै ओ
औ
ओंखामखो खालाय माइरं गुन्दै आरो खाम बासिनाय बेफोरखौ गुन्दैफोरजों लगायना होदों आरो ना
औ नोंथां थिगानो जादों आरो बिदिनो थास थुरुनायफोराव माबाफोर संख्रिफोर नामाफोर मस्ला मस्लिफोर नोंथाङा होदेरो नामा?
बिदिथ होनाय जाया जेबो। ओ जास औ दै दै दोनबाय औ।
आरो बिदिनो रुनायनि माबाया खामानिया बोरै जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जेन अमानि आदारखौ? माबायदि हे रुयो? जेनेबा दैखौ गुदुं खालामना होयो ना दै गुसुआवनो डाइरेक्ट बिदिनो आदारखौ जेन थासखौ हानानै अमानि थाखाय रेदि खालामो?
औ जेनेबा देखसियाव दै दोनबायथ अराव होबाय गदुं गुद थासखो हाबाय हानानै गुदुं दैयाव होबाय गदुं दैयाव होन बिखौ एरनो नै बेदि टाइफ खामबाय
औ।
फाय ओम जेबोला साहा फुदुंनायाव जेरै जायो
औ।
बिदि जाबोला खांनानै औ अमा ओम गुन-गुन्दैयाव होदेरनानै होयो आरोना।
औ। थिगानो औ ओम फाय नोंथां औ। ओ जेनेबा आं मोनसे बिदिनो सोंलु सोंनो नोंथांखो जेन खौ डाइरेक्ट बिदिनो मासिखौनो बिदिनो गोबाव फिनाया साबसिन ना बेनिफ्राय आरो माब्रै माबासो बायनानै एसे फेदेरनानै फाननाया साबसिन जायो नोंथांनि मथे हबा माखो सानो?
आंनि मथेबा अमाखौ जुदि लाब नांद्रायगौबा ओ अमाखौ बुन्दि बायनानै ओ फिनाया मोजां आरोना।
औ। नआवनो गफाय होनायखौ होन्दोंथ नोंथाङा औ। औ दे।
औ
मानो होनोब्ला बेयाव बांसिन मुलाम्फा दङथ नोंथा।
औ औ दों।
औ आरो बेफोरखौ जोङो गावनि न'आवनो गफाय होनानै गावनो एसे फेदेरनानै जेन फाननाया साबसिन जायो। आरो हायोब्ला नोंथाङा गावनि न'आवनो बि बिनो जि आरो जिबाथासो जेन अमाखौ जोङो आरामसे जुदि जायगा दोंबा जों फिनो हायो
औ हायो
नंगौ थिगानो नोंथां औ ओमफाय सोरावनि थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावथ' बर'फोरनि मेन जानाय खाजायानो जाबाय अमाथ'
औ
आरो जों अमाखौ बिदिनो गोबां बिदिनो सरासनस्रायै नोंथाङा माबायदियै संनानै जानो लुुबैयो जेनेबा नोंथांनि स्टाइलावबा जेन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
आंनि स्टाइल बा
औ औ
नारजिजों संनाय जेरै ओंख्रि संनाय बिदि टाइपहैबा गोथाव मोनजायनाय मोनो आरो ना अमा बेरखबा
औ ओमफाय जेनेबा नोङो औ हेल' खोनादों नोथां
औ औ खोनादों
ओ आरो हाबा फोराबो जोंनि बिदिनो जेनेबा जोंनि हाबाफोरा जोबखांनायनि उनाव जोङो बिदिनो नारजिजों जों जानाय जायोथ'ना
औ
औ जों नारजिजोंबो जानो हायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जों रोखोमैबो जोङो फ्रायैबो जानो हायो आरो बिदिनो जोंनि रोसि खालामनानैबो जानो हायो आरो बिदिनो फाजि टाइपबो जों जानो हायो ना
औ नुयो
औ बस' नोंथां दोनथननोसै खोम ने समबो जाबाय
औ
औ दे बिदिब्ला